औ खोनादों।
अ नोंथांङा दायो मा खालामदों?
ओ आं दा एसे जिरायनानै दं ओरैनो फ्रियावनो दंथयो ।
अ नोंथांङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रियावनो दंङ ।
आं नोंथांजों आं मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन माने ।
औ-औ-औ जागोन-जागोन औ औ हागोन हागोन।
ओ नोंथांङा ओ हान्था मेलानि सायाव मा मा सोलायनाय आरो मा मा माबायदि फारागथिखौ नुदों एसे माने फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा
औ हागोन हागोन मानो हाया जानो ओ दा जोंनाव गिबियावनो हान्था मेलानि फारागथिखौ बुंग्रोनायनि सिगां जोंङो हान्था मेलाखौ मोनथिग्रनाया मोजां नंङा होमबा हान्था मेलाया मा दा जोंङो बुं थाङोबा हान्था मेलाखौनि मेन जाउनखौ बुंनो थाङोबा जोङो हान्था मेलायाव जोङो माखासे दावबायनायनि जा गोनांथिफोर बेफोरखौ जोंनो बेफोरखौनो जोङो फोरमायनो हायो नङा होमबा। जायखौ जोङो हान्था मेला होनो। बेखौ जोङो दावबायनायाव जा जोंनो गोनांथि जायो बेखौनो जोङो। हान्था मेला होननानै बुंनाय जायो जेरैबायदि जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङो बा थांनो थाखाय जोङो माखासे गोनांथिनो दं जेरै जोङो जेरै जोङो साइकेल, बाइक, गारि बायदि गारि म थर बायदियारि। बेफोरखौनो जों हान्था मेला हिसाबै बाहायनाय जायो दा बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो जे जोंनि हान्था मेलाया जोंनि लाइफआव थाखाय लाइफनि थाखाय जोंङो जोबोद गोनां बेफोरखौ जों बुंनो हायो दा जोंनो जेरै जोंनो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय जों गुबुन नो गोनां जायोबा जोंनो। हान्थामेलानि गोनांथिया बहुद गोनांसिन जायो जेरै जोङो आथिखालनि मुगा एबा गोदोनि मुगाफ्राव जोङो बेमार आजार बायदि आरिफ्राव गोलैबाबो जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्रायाव गुबुन दाबसे जायगासिमाव थांनो थाखाय जोङो गोबां सम सिम नांगौमोन जायनि जउनाव जोङो बेमार आजारफोरखौ नुयैस्लाबोन न'रनि जाथि खुरमाफोरखौ जों नुहैस्लाबामोन जायनि जउनाव रुंसारि जाखांनायनि उनावबो जोंहा नुहैस्लाबोलाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बुंनो हायोदि फोरमायनो हायोदि थामजि सेकेण्ड एबा ब्रैजि सेकेण्ड एबा थामजि मिनिट एबा नैजि मिनिट बेफोरबायदि आरियावनो जोङो खाथि मोखांजों मोखां नुहैनाय बेफोरबायदि जोङो दिनखौ नुहरनो हायो नुफैबाय आरोखि गोदोनि दिनाव जों बुंनो थाङोबा दे जोङो फारागथिखौ बुं थाङोबा गोदोनि दिनाव जोङो हान्था मेला हिसाबै जोङो बांसिनानो थाबायनाय एबा गोदोनि दिनाव साइखेल साइकेेलबो बहुत गोबावनि उनावसो ओंखारदों जेखौ जोङो बुंनो थाङोबा जोङो थाबायनायखौनो बांसिन होननानै जोङो बुंनो हागौमोन। थाबायो गोदोनि दिनाव जोङो थाबायनानै नो हान्था मेलाफोरखौ जों बाहायनाय जायोमोन जेरै जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गोबां गोजान गोजान एबा गुबुन जायगाफ्राव जोङो थाबायनानैनो हा-हान्था मेलाखौ बाहायनाय जायोमोन जेरै गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जों थाबायनानैनो मोनहैयोमोन नाथाय गोदोनि मुगाजों दानि मुगाजों जों नाहरनो थाङोबा दानि मुगायाव जोंहा गोबां दावबायनायनि थाखाय गोबां हान्था मेला ओंखारबाय जेरै जोङो बाइक, साइकेल, गारि मटर बास, ट्रेन, फ्लाइट बायदि आरिफोरखौ जोङो मख'नो हायो। जेरैबादि जोङो। दा जों थानाय जायगानिफ्राय एबा जों जों दा जा जायगायाव दङ बे जायगानिफ्राय जों गुबुन दाबसे बहुत गोजान जायगासिम थांनो थाखाय जोङो गोदोनि दिनाव जोङो। हान्था मेला गैयिनि जाउनाव। गोबां प्रब्लेम जानायखौ जोंहा नुहुरनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोङो बेफोर प्रब्लेमा जोंनाव नुनो मोनलिया मानोना जोङो थामजि सेकेण्ड ब्रैजि सेकेण्ड। एबा थामजि मिनिट। ब्रैजि मिनिट बेफोरबायदि नि समनि गेजेराव नो जोङो। थांनो गोनां जायगासिम मोनहैयो। एबा मोनहैसारनो हायो। मोनफुंनो हायो आरो बे। बेफोरबायदि आरो दा मेलानि सायाव बेफोरखौनो बुंजायो दा नोंथाङा हान्था मेलानि सायाव। एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा?
ओ हान्था मेला बुङोबाथ' गोबां। ओ। ओ बिदिनो हान्थिनाय एबा जों जेरै बेबायदिनो साइकेल बाइक बिनो गोबां दं आरोना ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माने गोबां माने सोलायनायखौ जों फारागथिखौ जों नुनो मोन्दों । गोदोहाय बेबायदि जों नुनो मोनामोन जों गोबां खस्थ'यै जोङो हान्थिनांगौ जायोमोन जों ओ जोङो मा बेलेगाव थांनोबाबो जों बेबायदिनो जों थाबायनोसो जों हान्थिनांगौ जायोमोन । गोबां बेबायदि ओ बेमार आजार जायोब्लाबो जों ओ बेबायदिनो जों हान्थिनानैसो थांनांगौ गोनां जायो । जों मुलि लायनो ब्लाबो गोबां माने खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोङो माने सोलिबोनांदों ना गोदोनिफ्राय
अ औ औ औ।
दायो नायोब्ला गोबां माने बिदिनो दावगानो हमबाय गोबां माने बेबायदिनो जोंनि गोबां फेसिलिटिस गोबां माने स'हाय होग्रा जेनेबा बेबायदिनो साइकेल जा बाइक जा गारि जा मथर जा बेदिनो ट्रेन गोबां माने जायगाफ्राव हान्थिनो थाङोब्लाबो नोंहा गोबां माने ओ स'-सहाय मोनो आरोना दा । गोबां माने इजियै जोङो स'हैनो हायो । जों गुबुन गुबुन जायगा खौ नायनोब्लाबो जों हान्थिनानै थांनो हायो ।
औ औ औ।
ओं जोंनि बे जेनेरेसनआ माने जोंनि बे जुगा जोंनि थाखाय जोबोद माने ओ मोजां जाबाय आरो ना। गोबां माने फार्स जाबाय खिन्तु बुंनो थाङोब्ला गोबां खहाबो खालामदों जोंनि थाखाय ओ बेबायदिनो फास आवहाय गोबां बेबादिनो बाइक गारिफोरनि ओ बेबायदि जितु सावनाय फेट ट्रल ओ एबा डिजेल जोंनि ओ नेचार जोंनि माने मिथिंगाखौ गोबां खहा खालामदों आरोना बेबायदिनो हा आबहावा बेबायदि उखुन्दै खुनायजों जोंनि बे मिथिंगायारिखौ गोबां नस्थ' खालाम दों दंफां लाइफांफोरखौ जों बेबायदिनो नस्थ' खालामदों। खौ जों नुनो मोनदों आरो बेब दिनो गारि मथरफ्रा गोबां जोंनि फरायनाय लाइमोनफोरनोबो जों गोबां हेल्प होदों जोंनो माबाया सहाय होदों जेरै जों स्कुल थांनाय कलेज थांनाय बेफोरावबो जोंनो माने हेल्प होदों आरो जों गोबां माने बेबायदिनो अफिसनि खामानिफोर दङब्लाबो जोंनो न'निफ्रायनो बेबायदिनो हान्थिनानै जोङो थांनो हायो गोदोथ' जों बेबायदि ओ हान्थिनो होनब्लाबो जों ओ सहैयामोन दानि माने जुगाव जों गोबां माने इजियै जों जौगालांनो हमदों आरो औ। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागावगोन ना ओ
हागोन हागोन मानो हाया।
औ
दा जों बुंनो थाङोबाथ' जोंहा गोबां मोन देभेलप जानायखौ नुनो मोनदों। जेरै दे हान्था मेलानिस सायाव आरो बेजों लोगोसे जोङो मानसि सुबुं माहारिनि थाखाय हान दाउ हान्थामेला डेभेलप जानायनि जाउनाव जोङो मोननै मोननै जाउनखौ एबा मोननै नोजोरजों जों नुहुरनो हायो जेरैबायदि जों मोनसेखौ बुंनो हायोबा जोङो खम समनि गेजेराव जोङो दावबायनाय एबा हान्था मेलाया जोंखौ नांगौ एबा गोनांथि जानाय जायगासिम मोनहैनानै दोनहैनानै खम समनि गेजेरावनो जों मोनहैनाय बेखौ जोंनाव मदद होदों। आरो बेराफारसेजों नायोबा बे हान्था मेलानि जाउनावनो जोंना मिथिंगायारि सम्पदफ्रा गुबुंले जालांनो हमदों बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो। मख'नो हायो बेफोरखौ जोङो मोननै नोजोर जों नाहरबा जोङो बेराफारसेथिं मोजां आरो बेराफारसेथिं गाज्रि बेखौ जोङो मख'नो हायो जेरै जोङो नांगौ बायदि टाइमाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो नांगौ बायदि टाइमाव मोनहैनो हायोमोन। दा दानि मुगायाव नाथाय गोदोनि मुगायाव जोङो नांगौ बायदि टाइमाव जोङो मोनहैयामोन जायनि जाउनाव जोंहा गोबां माखासे प्रब्लेमजों जोंहा सौदाव सौसि जानानै थानो गोनां जायोमोन। नांगौबायदि टाइमाव मोनहैयिनि थाखाय नांगौबायदि टाइमाव मोननि थाखाय बेफोरबायदिनि थाखाय नाथाय दानि मुगायाव नांगौ बायदि टाइमाव मोनसे मोननानैबाबो जोंहा एस से प्रब्लेमखौ नुनो मोनो जेरै जोङो मिथिंगायारि सम्पद बायदियारिफोरखौ गुबुंले जानानै
उम
मानसिनि देहा बायदियारिफ्राव बेमार आजार साग्लोबनायखौ जों नुनो मोनो बेराफारसेथिं ओरै बेराफारसेथिं मोनसे नोजो जों नायोबा मा मोजां होनजायो मोनसे नोजोरजों नायोबा जोङो गाज्रि बुंजायो दा बेनो दा जोङो बेराफारसेथिं नायोबा जोङो बुंनोबो हायोदि जोङो हान्था मेलाया जोंनि थाखाय गोनाङाथ' बहुत गोनांखा बेखौ जों बुंनो हायो नाथाय गोदोनि दिनाव हान्था मेलाया ओंखारनायनि जाउनावबाबो जोङो एसे मोजांखौ जों बुंनो हायोमोन मानि थाखाय मोजां होनबा जोङो गोदोनि दिनाव जोङो फार्स्ट गिबि ओंखारजेननाय बुङो हसाबो जोङो साइकेलखौनो मख'नो होमोन साइकेलाव जोङो जोंनि मिथिंगायारि सम्दफोरखौ जेबो गोहोम खोख्लैयामोन बेजोंनो जों गोबां गोजान -गोजान जायगा, गोजान- गोजान दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो दावबायलांनानै हान्था मेला सोनारनानै जोङो दावबायनो हायोमोन, दा बेजोंनो लोगोसे जोंहा मिथिंगायारि सम्फदाबो गोहोम खोख्लैयामोन नाथाय बिगियानारि मुगायाव डेभेलप जाबोनायनिफ्राय आवगायनायनिफ्राय आवगायनाय जोंहा डिजेल पेट्रल बायदियिनि गारि रा मटर ट्रेन फ्लाइट बायदियारि ओंखारनानै जोंहा जोंनि मिथिंगायारिखौ नस्थ' जानायखौ एबा गुबुंले जानायखौ जों नुहुरनो मोनो दा बेफोरनो दा बेफोरखौनो जोङो थांखि थांखि मख'नानै बुंनो हायो आरोखि। दा नोंथाङा एसे बुंबावनो नागोन नामा?
औ नोंथाङा बुंनाय बादिनो गोबां माने जोंनि थाखाय माने मोजांबो खालामदों बेबायदिनो गाज्रिबो जादों आरोना माने मोजाङाथ' जोबोद मोजां जादों जोंनि थाखाय माने इजियै माने गोबां माने जोङोखौ बिराद सहाय होदों आरो ना जोंनि निफोराव जोंनि हान्थिनाय फरायनाय लिरनायफोराव जोङो खामानि मावनायफ्राव माने बिराद बेबायदि हेफाजाबखौ जों नुनो मोननायखौ मोनदों आरो आं औ।
दा बेखिनियानो आरो।
औ नोंथां नोंजों रायज्लायनानै जोबोद मो
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ जागोन दे